खोनादों गोजोन हर उन्दुबाय नामा?
जाखांबाय नामा? खौनायाखै?
नामा।
औ उन्दुबायानो उन्दुनायालाय उन्दुबायमोन।
औ जाखांबाय उन्दुबाय नामा होनदां नोंखौ?
औ उन्दुनो हाब्बायमोन होनदां मा ओंख्रि मोनजाखो?
औ औ आं खोनागासिनो आं खोनादों उम। गोना आदां उन्दुबाय अ मा मा ओंख्रि? फयाखो